हेलौ नोंथां
औ
हेलौ
औ नोंथां
अ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों
आतसा खबरफ्रा ओरैनो बोरै थिगानोना? औ नोंथां खबरा थिगानो ना? आदसा दा नोंथाङा मा खालामगासिनो?
खोनादोंना? हेलौ
खोनायाखैै
अ नोंथां मा खालामगासिनो नोंथां।
औ जिरायना दंबाय थायो होनदों।
औ आतसा। दा अब्ला जोङो मोनसे टपिकखौ लानानै रायज्लायनायसो नङा होनबा।
औ दे जागायल
दा टखौ बर'नि गेजेराव जेनाखि सिगांनिफ्रायनो सोलिबोनाय जौ एबा जुमाय
औ।
बे बे सोमद जेनेब्ला बानायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायग्रोदो नामा?
औ। जौ होनोब्लाथ' गोबां रोखोमनि जौ थायो जेनेबा जौ गोरान जौ गिसि माइब्रा बिदै
औ।
दा सिगांग्रो आं जौ गिसिखौ बुंनो सानबाय
औ।
जौ गिसियैबा जुमाय जोंनिथिंजाय जुमाय होननानै बुंनाय जायो। दा बेखौ। गुबैय होनना बुङोबा जों माइरंजोंनो बानायनाय जायो माइरं आरो एमाव एमव एमव आथ जेनेबा गासैयावबो होनाय जायो आरो जुमाय जिथु जौगिसि बेनि संनायनि प्रसेसखौ बुंनो थाङोब्ला ओंखाम संनाय बायदिनो सिगां माइरंखौ संना लाजोब्बाय बेनि उनावहाय। बेनि उनावहाय एमावखौ फाननाय जायो एमावखौ फानखांनानै। बेनि उनावनो बेखौ। मोनसे जायगायावहा दोनथुमफिननाय जायो आरोखि। बेखौनो माने हरनै हरथाम साननै सानथामनि उनावनो बेखौ। सिरनानै लोंजायो आरोखि बे जाबाय जौ गिसि होननानै जों बुंनाय जायो जुमाय जायखौ जोंनि। ए ओनसोलाव बुङो। बिनि उनाव मोनसे जाहैबाय जौ गोरान जौ गोराना बे जाबाय। बेबो एमावजोंनो बानायो जेनेबा माइरं आरो एमावजोंनो बानायो नाथाय बेनि प्रसेसा एसे आलादा बेखौ एमावजों माइरं ओंखाम। माइरंखौ ओंखाम थंखांनायनि उनावहाय मावलााव गायखांनायनि उनाव दोनथ'नाय जाया बेखौ बेखौ डाइरेक्ट मानि माने संनाय जायो आरोखि संनानै माने बेनि जिथु ओंखारबोनाय खफ' बै खफ'खौनो माने बथल बा गुबुन मोनसे बासोनाव ज' खालामनाय जायो आरोखि बेखौ जोङो। जोंनि ओनसोलाव सेरेब होन्नानैबो बुंनाय जायो सेरेब माने। बै जितु कफ' बेखौ सेरेब होननानै बुङो नालाय गुबुन मोनसे रावहै बुङोब्ला बेखौनो माने जोंनि ओनसोलावहा सेरेब होननानै बुंनाय जायो आरोखि बेनिफ्राय जोंनि बे माइब्रा बिदै माइब्रा बिदैनि प्रसेसा एसे आलादा जायो। बेनिया एमाव फोनो बेयावबो फोननाया होननानै। बेनिफ्राय बेखौबो दोनफिननायानो जायो नाथाय बेयावहा ओ माखासे आइजें आयलानिफोर नांगौ जासिनो आरो ओ बेयावहाय सिगांग्रो माइब्रा बिदैनियाव माइब्राजों माइब्राखौ संखांनायनि उनावहाय दैजों फिन मोनसे जेबाव माने सुफैनाय जायो आरोखि सुनानै बेनि मारखौ बोखारनाय जायो बेनि उनावहायसो एमाव हारि फोननानै बेखौ ओ बबेबा मोनसे बासोन लानानै आगजु लानानै बेखौ माने दोनथुमनाय जायो आरोखि आं जेसेबांखिनि बेखौ मिथियो आं बेखिनिखौ एसे फोरमायनानै होबाय नोंथांनिसिम नोंथाङाबो एसे नोंथांमोननिथिं माबोरैहाय बानायो बेफोरखौ एसे बुंब्ला एसे मोजां जागौमोन आरो
औ ओ जोंनिथिंबो थिग ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो जेरै जौ गिसि जौ गिसिखौहाय ओ बिदिनो फार्स्टआव जोंनो नांग्रोगौ मा जुमाय बानायनो थाखाय एमाव नङा होमबा बे एमावखौ ओ एमावखौ नांग्रोगौ दा एमावखौ नांग्रोगौ नालाय जोङो एमावखौ जोङो बानायग्रोनाय जायो। दै मगखौ हमनानै ला आरो जोङो बानायनायावहाय मा होनगोन बेखौ मोखोना बिलाइ बेनिफ्राय ओ मा होनोमोन बेखौ ओ खानसिनसा ना मा बेफोरबायदि बिलाइ बायदिसिना बिदिनो होयो बेनिफ्राय होनानै देनानै बानायो आरो बुस्थुखौ माने बेनिफ्राय बानायखांनायनि उनाव बेखौ मोजाङै फिथर फिथर खालामनानै फोराननानै दोननाय जायो। बे जाहैबाय एमाव दा बे जों जौखौ बानायोबा जुमाय गिसिफोरखौ बानायोबा बेखौ गोनांथार जायो आरो बे नङाब्लानो माने नायदिसे जाया दा बेनि थाखायनो जोङो बेखौ बानायग्रोनानै लाखाबाय बेनि उनाव जोङो माइरंखौहाय मोजाङै बिदिनो सुनानै संनानै ओंखाम बायदि संनानै मोनखांनायनि उनावहाय एसे थान्दा जाहोनानै मोनसे प्लास्टिकफोर हायावहाय बनानै बिदिनो बोखांनानै मोजां फेनलानानै सिफ्रुनानै होनानै ना थान्दा जाजासिम दोननाय जायो जेब्ला थान्दा जागोन ना अब्ला माने बै एमावखौहाय ओ फिथर फि- थरखौ गोरान जाबाय नालाय बेयो गोरानखौ माने बहाबाफोर खामफ्लायफ्राव जेनेबा आ मोजाङै नाग्लिनानै गुन्दै खालामनानै ना ओ बै मा ओंखाम संनाय बै फेेन लानानै दोनाय गुसु जानायाव मोजाङै माने फोननानै होनाय जायो आरोना दा फोनना होखांनायनि उनाव बिदिनो ओ सोरबा हरसेयाव हरसे गाहाम बिदिनो फोननानै फेनलानानै दोनो बिदिनो सोरबा डाइरेक्टस माबायाव ओ थौ एबा दोख्सि होनना बुङोना
औ औ औ
बेवाय मोजाङै जेनेबा सोरबा सोरबा बिदिनो दैहुफ्रावबो मोजाङै खोबनानै सोबनानै माबानानै दोनो जिखुनु मोनसे बासनावहाय जमा दोननानै खोबनानै मोजां दोनो आरो जाहाथे माने एम्फौ एनला हाबनो हाया।
उम उम
खोबनानै दोननानै बिदिनो सानथामसोआव गरम बोथोरावहाय हमनानै ला साननैफ्रावनो लोंजायो नामा बे जौ गिसिया बेनिफ्राय गोजां बोथोरावहाय एसे लेट जायोनो आरो माने माने सानथाम सानब्रै सानबा बेफोरबायदि यावसो माने मोजां जायो आरो माने थाब लोङोबा बुस्थुखौ माने गुरै मोनोनो आरो निसा जाया जाहैदों। दा बेनि उनाव जेब्लानोाखि मोजां रा होयो अब्ला गोसा माने निसा बांसिन नांगौ जाहैदों जों जौखौ मानो लोङो जउखौ निसानि थाखायसो लोङो नङा होमबा? दा ओंखायनो माने मोजाङै एसे निसा जाहोनानैसो लों लोङो जाहैदों आरो। द बे जाहैबाय जुमाय गिसि ना।
औ।
जेनेबा जौ जौ बिदै सोरबा जुमाय गोसो होननानै बुङो। बेनिफ्राय जाय जायखौ जोङो बुङो सेरेप नङा होमबा नोंथाङा जे बुंदोंमोन सेरेप जोंनिथिं बांसिन सेरेपखौ जौ गोरानखौनो बुङो।
औ।
जोंनि एरियायावहाय जौ गोरानखौ बुङो दा बे जौ गोरानखौ। रिथोननाखि आं बै जौगिसि खालामनाय प्रसेसखौ रिट जाबाय दा बे जौखिसि जानायसिमनि उनाव जेने जौखिसिखौनो जोङो माने माबा दिहुनो सेरेब दिहुनो नालाय ना सेरेबबा गोर सोरबा सोरबा लोंखोन दाबै मा होनो जौ गिसि रोंखांनायनि उनावबो बै जाय लोमखोन्दा बैखौबो माने दै सोमनानै दोननानै जौ गोरान दिहुनो आरो। मा बिदि लोंखोन्दाखौ दिहुनोबा माने खम ओंखारो? बेबायदि मानसिफोरा बुङो आरो जायफोर जौ बानायग्रा। बेनिफ्राय जायखौ लोङालासिनो माने बेबायदिनो जौ गिसिबाय। बिदि बानायनानै दोननानै सेरेब मावो अब्ला माने बिदैयाहाय जिउ गारानहाय बांसिन ओंखारो होननानै खोनानो मोन्दों आरो दा बेनिफ्राय जौ गोरान बानायनाया जौ गोरान बानायनायानो होनब्ला जेरावनोखि जोङो थौ एबा दोबसि गिदिरखौ दोननाय जाबायना बै जौ गिसिखौ ना बेनि उनाव दै सोमनानै दोनबाय हरसे हरसेनि उनाव गाबोन बायदियाव फुङाव मावगोनबा दिनै बायदियाव दााबायदि हराव सोमनानै दोनो सोमनानै दोनखांनायनि उनाव ओ बेखौहाय दिनैबायायदि फुंबा जेनेबा दिनै मावगोनबा बेखौ मोनसे अगदाब जेनेबा अर सुनो थाखाय सिङाव अर सुना होनाय जायो बेनिफ्राय गोजौथिं खब' ओंखारोना ए बबेयाव दोबसिनि बै दोबसिनि सायाव मोननै मोननै मोनसे थाला थाला दसि होनांनाय जायो। गेजेराव मोनसे दोबसि होनाय जायो जायनिफ्राय माने जौ गोदान एबा बिदैया खबरजोंहाय बोहैयो। मोनसे नाला होना होखायो जाय नालाया माने सोरबा बथलाव सोरबा बिदिनो दुंग्रायाव बोना होनाय जायो माने जिथुनाखि बै जौ गोराना गबोैयो बिनि उनाव गोजौआवहाय आरो मोनसे थाला थायो जेराव बेयावबो थौ थायो दोरसि थायो बेयाव मोनसे जेनेा दै लुना होबाय थानाय जायो आरो जेब्ला दैया गुदुं जागोन अब्ला बे दैखौ गुदुंखौ गारनानै आरो दै गुसो होफिननाय जायो मानो होनबा जेब्लानाखि गोजौआव दै होयो अब्ला बै सिंनि जिथुनाखि अर सुनानै जोङो बे जौ गिसि बे सिंनिफ्राय खफ' ओंखारनानै जाय खफ'आ गोजौथिं थाङालासिनो माने बै बथलावहाय गबोनाय बेबायदि बानायना होनाय जायो आरोना
औ औ
ओं दा बिदिनो बानायनानै ओ फार्स्टआव ओंखारनाया बांसिन गोसा जायो होनो बेनिफ्राय एसे माबालांबाय थायोबा माने दै खौ गोदान गारनानै बिदिनो होफिनबाय थायोब्ला गोबाव जायोबा खननै खनथाम होखांनायनि उनाव जेनेबा जौ बुरजानि खोथा आरो सोर बेसेे सङो बेनि खोथा सोरबा मालाबा खनथाम खनथाम सोरबा खननै सोरबा खनबा जेनेबा बुरजा एसिनि खोथा आरो बियो
औ औ
ओमफ्राय बिदिनो मोजाङै ओ माबानानै बिदिनो फार्स्टनिया गोरा जायो गोसा जायो होनो आरो उननिआ बिदिनो नरमेल नरम जायो।
आदसा
बिदि बानायनानै जौ गोरानखौ लोंनाय जायो आरो
औ औ
दा अब्ला नोंथां टाइमाबो जाबाय जोंना अ ओ दा नोंथांजों बिदि रायजलायनानै जोबोर गोजोननाय थाबाय आंनिसिम
औ औ आंबो नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनदों
अ अब्ला दोनथ'लायसै नोंथां
अब्ला औ दे बिदिब्लाा